हेल'
हेल'
नोंथां
औ नोंथां हेलौ
औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों
मा खालामदों? मा खालामदों?
दं दं
जाबाय? बेलासिनि आंबो आं गामिनि एसे सकआव फैना दङ र
आ
गामिनि सकआव फैना दोङो ओमफ्राय दोङो ओरैनो ओमफ्राय मा जाखांबायबा? आंबो जाना फैबाय। एसे गोबाव जाबाय एक
मा ओंख्रि जाखो? हेल'
हेल' नोंथां
मेगं
नोंथाङा मा खालामदों?
हेलौ सकआव दोंफैयो दोंफैयो इसे ओरैनो
मा होनदों?
संगआव‌ दोंफैयो होनदो ओरैनो खोनादोंबा? आंगानिया एसे प्रब्लेम जादों खोमा? आङो जानाया फल उम भल ओंख्रि ओमफ्राय थास' बिथरि आमफ्राय ना माखासे एवदोंमोन।
आदसा आदसा।
नोलाय माजों जाखो?
जोंनिया दालि ओंख्रि ओमफ्राय आलु बाथोन दालि ओंख्रि ओमफ्राय आलु बाथोन नोथां।
आ खौराफोरा माबायदि नोंथांनिया?
मोजां थयो बिदिनो।
उम। नोंथांनियाव थाइजौ-थाइजौफोरा दोंबावो नामा थाइनायफोरा?
थाइजौथ' गैला नोंथां दंफांफोराव दा।
ओरैनो नबारियाव थाइ नबारियाव थाइजौ बिफां दङो ना गैया?
दङ दोंनाया फांनै फांथाम दङ जोंहा थाइजौ दंफां।
मोजांबा?
ओमफ्राय मोजाङानो ओमफ्राय फांसेया बे दङा आरोना। ओमफ्राय फांसे आखाम थाइजौ दोङो।
औ
दा मोजां नयाआ गिदिर गिदिर आनो थायो एसे गिदिर गिदिर
औ औ।
थाइजौआसो फिसा फिसा जायो एसे।
उम। जानियाबो दोङो खिन्थु बारा गोदिर गिदिर गिदिर गैला गिदिर फां से ओ गिदिर फांसे दोङो। खोनादोबा?
औ खोनादों।
हेलौ
औखोनादों।
गिदि अ गिदिर फां फांसे दोङो गिदिर थाइजौ जायोमोन खिदु एम्फौ सुयोमोन ओंखाय दामफायबाय।
आदसा ओमफ्राय खान्थाल दंफां दंना गैया नोंसिनाव?
हम। खान्थालाथ' दङो सिगां गां दानफाय जोब्बाय फानैसो जोङो खेबसे जाखां बाय थाइसे बुरनानै जाखांबाय। नोंथां लानियालाय?
आतसा। जोंङा ना खान्थाल दंफां गैया नोंथां। खान्थाल दंफां गैया। ओरैनो लिसु दंफांन दंआरो ना फांसे फिसा।
अ। दा मा माने लेसुवा लेसु सु दोङोमोन खिन्थु फुराना जाबायना बिफाङा ओंखायनो बारा गोदै नंला आरो बेगर सिंनि बेगरा माबा जाबाय गिदिर गिदिर जाबायलै।
आतसा।
बेयाव मोदोमफोरा फिसा फिसा बारा गैला आरो जेन
उम।
नोंथां खान्दालखो मा हो औ खान्थाल खान्थाल गेदेर तारमाने माबायदि जानो मोजां मोनो नोंथाङा मोननाय जा मोसिथां जा गोथां?
आं आं मोननायखो बांसिन मोजां मोनो‌ नोंथां।
हेलौ?
मा होन्दों? बुजियाखै नोंथां मा होनदों?
एसे मोनसिथां ना मोनद्रायनायखौ?
औ औ मोननाय मोननाय। मोननायखौ मोजां मोनो औ नोंथाङालाय?
आं बे मोनसिथां मोननायखोबो मोजाङानो।
उम औ। ओमफ्राय बांसिन जानो मोजां मोनो मोनसिथां ना‌ गोमोनद्रायखो?
उम।
नोंसानाव नोंथां हेलौ?
एसे जानांगो
औ नोंथांमोननियाव माबा जेनेबा गय बागानफोर नारेखल बागान बिदि माबाफोर दं नामा?
नारिखला‌ इसे बारि बागानथ' गैया फांसे फांनै दों खिन्थु बागान गैया ओरै इफोरबायदि। गय ओमफ्राय फांनैसो दङो ओमफ्राय नारिखलबो एसे दङ फांनैसो। जोंनिथि जोंनि साइदआव बारा माने
हेलौ? हेलौ? हेलौ हेलौ? हेलौ नोंथां? हेलौ? हेलौ नोंथां? हेलौ हेलौ? हेलौ? हेलौ नोंथां? हेल' हेल' हेलौ? हेलौ? हेलौ? हेलौ नोंथां?